खोनादोंना नोंथां? औ।
होमबा ओ नोंथां ओ जों एसे बर'फोरनि जा फोरबो दङ' बैफोर फोरबोफोरनि ओ मोनबा फोरबो दङ', बैफोर फोर- बोनि मादाव जोङो ओ जोंनिनो गिबि फोरबो बा गोदान जों जायखौ गोदान बोसोर होननानै जोङो साननानै लायो बै बैसागु फोरबो बे बैसागु फोरबो- नि बागैनो एसे सावरायनोसै नोंथां।
औ।
औ, होमबा आं बिनि बागै आं एसे ओ
औ नोंथाङानो बुंफुरनानै होदो
औ दे, जोङो ओ बैसागो ओ होनोब्ला जोङो बेयो बर' हारिनि माने एकदम नांथाब बर' हारिजों नांथाबना गोसो गोरबोआव नांथाबनानै थानाय मोनसे फोरबो। जायखौ जोङो ओ आमाय-थख्ल' बिखानि खावसे होननानै बुङो, बे बैसागो बोथोरानो ओ जों- नि बर'फोरनि माने गुबै रंजानाय आरो गिबि बोसोरनि गोदान बोसोरनि गिबि रंजानाय फोरबो। जों बे फोरबोखौ जोङो ओ सैथ्र दाननि जोबथा दान जों ओ जायखौ संक्रान्ति एबा मोसौ बैसागो होननानै बुङो बेखौ जोङो ओ बे सैत्र दाननि जोबथा सानखालि फालियो। आरो मानोना ओ मोनसे जोंनाव ओ सुबुं फोथायनाय दङ'दि ओ गोदो गोदायनिफ्राय जे बै ओ सैत्र दाननि जोबथा दानखालि जोङो ओ सत्रलि माने देंखो सिफुंनि देंखो दामोब्ला मा जायोनो जोङो ओ उहुम जिबौ माने बै देंखोआ जेसेबां गोजानसिम मोनहैदों बा बिनि रिंनाया जेसेबां गोजानसिम गोसारहैदों ओ माने बैसिम माने जिबौनि बिदैफ्रा गला जायो होननाय मोनसे माने बे सुबुं फोथायनाय दङ' आरो बेयो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि। ओमफाय जोंङो बै ओ मो- सौ बैसाखा मोसौ बैसागो खालि जोंङो मोसौखौ मान होनानै जेरै जोङो ओ मोनसे ओ आबाद गाहाय हारि हिसाबै जोंङो मोसौखौ आबाद मावनाय बिथिंङाव ओ बाहायो, ओ बेनि अनगायैबो जोंङो मानोे ओ बुंनो थाङोब्ला जोंङो ओ जिब गोनां जिब गैयै माने माखासे जों जायफोर मुवाफोरखौ जोंनि जिउआव बा जों बाहायो माने बैफोर बाहायनाय मुवाफोरखौ जों माने मा होयो सिबियो बा मान होयो। थिग बेबायदिनो मोसौआबो मोन- से जोंजों ओ जिउ गोनां मोनसे ओ जुनार बेखौ जोंङो ओ आबाद मावनाय हालेवनाय बा एबा जोंङो गोदोनि स- समाव जोंङो मा मोसौ गारि जायखौ माल माथा बोनाय बेफोराव जों बाहायोमोन। थिग बेनि बेबायदिनो जोंङो खामानियाव बाहायनायनि थाखाय बेखौ मान होनानै बैसागो बोथोराव जोंङो बेखौ फुजियो बा ओ फालियो। जोङो गिबियावनो मोसौखौ जों फुंबिलियावनो ओ हालदै गोथां बा ओ थाव हां ओ थाव गुबै आरो हांगारजों गलायनानै जोङो बिसोरनो मोसौनो ओ माबा फोननानै होयो फोथा फोननानै होयो। जोङो मोदोम गंसे माने फाख्रा-सिख्रा जोंङो माने मोदोम गंसे बे हालदै गोथां आरो हांगारखौ जोंङो फोननानै होयो। बेनि उ- नाव जोङो बिबार माला बायदिसिना गानहोनानै बेखौ ओ दिग' लिति बिफां ओ मोख्रा मा मोखोना बिफां थाराय ओ दालाय बेफोरबायदि लानानै जोंङो बुज्राव बुज्राव ओ लाव फान्थाव हानानै लानानै लोगोसे जोंङो दैमासिम लानानै थांङो ओमफ्राय बे दैमायाव जोंङो बेसौ मोसौखौ खुबैनानै ओ माने खुबैयो आरो जोंङो बे लाव फान्थावजों बेबायदिनो माखासे सुबुं फोथायनाय दङ। बेबायदिनो फोथायनानै ओ सुबुं मेथाइ खननायबो दङ बेबायदिनो ओमफ्राय जों मोसौखौ थुखैखांनानै ओ बै खालि दोनदाल होआलासेनो दुब्लि फोथाराव उदाङै हगारनानै होफैयो उनाव न'आव फैनानै बै लाव फान्थाव आग्लायनायखौ जोंङो बे मोसौ गलिनि ओ माबायावनो उखुम मुदायावनो जों थेबनानै दोनफैफिनो।
औ
बेबायदिनो जोंङो ओ बे मोस सौ मोसौ बैसागुखौ फालियो आरो नोंथां औ ओ बिनि उनाव ओ से बैसागोआव माबायदि फालियो नोंथाङा एसे बिनि बागै
औ औ नंगौ नोंथां जोंनि गासिबो गोरोब फ्लेनाय जोंनि बे दोरोङारि फोरबो आरो जाय बरबोआ जोंनि बर'नि थाखाय आमायथु होननानै बुंङो बैसागो बैसागोआनो जोंनि गिबि फोरबो आरो बैसागोखौ गारनानै जोंङो मालाबाबो जोंङो गारनानै थानो हाया। बैसागोजोंनो जोंङो जेनेबा जोंनि फोरबो आसुरि जोंङो जों माने बर'फोरा मिथिंगाखौबो सिबिनानै मो मोजां मोनो नङा होमबा जों मिथिंगानि फ्रायनो बुस्थुफोरखौ जोंङो मिथिंगायानो जोंनो गासै सम्पतिखौनो होयो बेखायनो जों फोथायनाय जों मिथिंगाखौ जों सिबियो बैसागोआनो जोंनि गबि। फोरबो आरो बैसागोआव जोङो। ओ नोंथाङा सोंदों जेनेबा जोंनि नैथि जोंनि सेथि सानाव नङा होमबा। मोसौ बैसागोनि उनाव नोंथांङा सोंना बेखौ नङा होमबा। मोसौ मानसि बैसागोआ जोंनि। थाखाय जोबोर गोनां आरो जोङो बेखौ गोदोनिफ्रायनो फालिबोयो। जोंनि से थारिखाव जोङो गावबाागाव मन्दिर बा बाथौ थानसालि बा गावबा गाव। धोरोमसालियाव खोनादोंनानोंथां।
नोंगौ खोनादों।
सालियाव थांनानै जोङो ओ से थारिखाव जोङो उन्दैफोरा गेदेरखौ जोङो आनथु' खेरायनानै खुलुमो आरो गिदिरफोरा उन्दैनो। बोर सानस्रियो बिदिनो बोर लानाय आरो होनाया जायो आरो। थिग बिदिनो जोङो ओ जोङो गासैबो जोङो आइजोफोरा बा गासैबो हौवा हिनजाव गासैबो जोंनि थानसालियाव ज'। फैनानै जोङो खुलुमस्राङो आरो लोगोसे जोङो ओ आर'ज खालामो जोङो बोसोर गोदानखौ बरायनो आर'ज जोङो जोङो बैसागोआ बेयाव जोङो आर'ज खालामनानै जोङो बेबायदिनो मोनाबिलिसिम जोङो। आर'जखौ खालामनानै जोंङो गाजि प्रसाद जायो बेनिफ्राय। जोङो नैथि सानखालि जोङो बैसाग गो मागियो बर'नि खाम सिफुं जन्था सेरजाफोरखौ लानानै। दिनै बैसागो मागिहैयो गुबुन गामिफ्राव थांनानै जों। खाथियाव थानाय गामिफोराव थानानै जोङो मोसाहैयो रंजाहैयो बिसोरो। जेनेबा रंजाहैनायनि गेजेराव बैसोरनि न'खरा जोंनो रां हर। गोन फैसा हरगोन बेजों लोगोसे माइरं हर। गोन बिदिनो खुलुमनानै बावनानै हरनाय जायो बिदिनो जोङो। बिदिनो गामियाव गिदिंथिंनानै आरो बै मोनबोनाय रांखौ सरि आरो जोबथा जोङो जोबथा साननै सानथामनि बैसागोनि सय थारिख सात थारिखआव जों गामियाव रंजानायखौ जोङो नुयो आरो गोदोथ' जोङो एक थारिख दुइ दुइ थारिख थिन थारिकाव बिदिनो मालायनि गामियाव जों बिबाय ग्रोयोमोन बिनि उनावसो जोङो एक थारिकाव जो माबा सात थारिखआव जोङो जोंनि गामियावनो जोङो बिबाययोमोन आरो सेंग्रा सिख्ला ज' मोसानानै। आरो बिदिनो जोङो गोदोथ' जोङो बुंबोदोंमोन बै आबौमोननि समावथ' जोङो बैसागोआ एक माहा जायोमोन नङा होमबा। बिनि रंजानाया से मान से दानस से से दानसिम जायोमोननो होननानै खोनादों आथिखालावबो जायो नाथाय जोंनि बिबायनाया जोंनिया सात दिनावनो जोबो आरो। खोनादों न नोंथां औ गोदो जेनेबा जोङो सादस मास मोनसे जायो होनना ब बुंङोमोन दानियाबो मास मोनसेया जानायनि गुबै जाहोना जाबाय आथिखालाव जोङो बैसागोखौ जोङो गेवलां फोथाराव मोसायो। नङा होमबा आरो बेनिफ्राय जौ मोसायो बिदिनो जोङो कम्पटिसन जायो जेनेबा अपलायेन फिल्डआव। बा माने ज मानि बेखौ माने मोगथां लांदां फोथाराव जों मोसानाय जायो आरो बि कम्पटिसन। जायखौ जायखौ खुंगिरि बिथांमोनहा अर्गेनाइस खालामदों बिथांमोनहा बेखौ जोङो प्राइस होनाय जायो पन्द्र' हाजार बिस हाजार बिदिनो तिस हाजार पन्सास हाजारसिमबो होनाय दोङो पास प्राइज सेकेन प्राइज। आरो थार्द प्राइजखौ जोङो सेलेकसन खालामनाय जायो आरो बेयाव जाय
मोसानायजों लोब्बा थानाय जायफ्रा मोसानायनि गियान दङ बिथांमोनखौ जोङो बेयाव इलेकसनाव दोननाय जायो आरो जास हिसाबै जों बिसोरखौ नायबिजिरगिरि हिसाबै जोङो दोनथुमनाय जायो। आरो बे मोसानायाव जोंनि गासै अलंखारानो आरो हारिमुनि गाननाय जोमनायानो बेयाव बेरखांजोबनांगोन आरो खोनादोंना नोंथां जोंनि बर'नि खाम सि सिफुं जथा सेरजा लोगो गंगोना आइजोफोरा बिदिनो दख'ना गोमो गस्ला गोजा फास्रानि फालि आरो हौवासा फोराबो गामसा गोथां सला गुफुर आरो बिदिनो फास्रानि फालि आरो आर'नाइखौ लानानै जोङो मोसानोंगो आरो होमब्लासो बेयो जोंनि मोसानायनि हारिमुवआ बेरखांगोन आरो नङा होमबा नोंथां औ जों बि बिदिनो जोङो आथिखालाव बिदि खालामबोयो आरो नोंथांमोननि साइडआवहाय बैसागोआ आ बोरैहाय आथिखालाव सोलिलाङो आरो आरो जोङो बेखौ जौस्रां लेभेलाव लाबोनो हादों ना हायाखै नोंथांमोननि साइदआव इसे फोरमायना होदो जेरै नोंथांमोन जेराव जौस्रांआव बोरैहाय बैसागोखौ मोसा
औ औ नंगौ नोंथां ओ फोरमायनो थाङोब्ला जोङो माने गोदोनि बायदि जोंनियावहा दो दाब्ला माने गामियावनो न'खर न'खर हाबनानै मोसानाय बा जौ लोंनाय ना बेदर जानाय बिदि ओ बिदि हुदाया जोंनाव गैला खमिबाय जोङो सानसेनियावनो जोङो बै मोसानाय बा गामियाव बेरायनानै रंजानायखौ जोङो फोजोबो बेनि उनाव फोजोबखांनायनि उनाव जोङो माने जोंनियाव दायो ओ जौस्रांनि मोनसे ओ जोङो फांसन खुङो बेबायदिनो जोङो जौस्रां खालामनानै खुंनानै बै जौस्रां खालामनानै जों जा फांसन खुंनाय बेयाव जोङो बायदिसिना बादायलायनाय जोङो हाबाफारि लायो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि मोसानाय जोङो बैसागु मोसानाय लोगोसे जोङो गथ'फोरनो जोङो हारिमुवारि बाहाय बादायनाय लोगोसे थुनलाइ बा बादायनाय जेरै खन्थाइ आवरायनाय बा हर हरखाब बिबुंसार बा बाथ्रा दान्थेलायनाय बेफोरखौ जोङो होयो बेनि अनगायैबो जोङो माखासे माखासे खेलाफोर होयो गेलेनाय गेलेनाय बिथिंनि फारसेबो जाहाथे बैफोर गथ'फोरा एसे थुलुंगा मोनो बा बेनि थाखाय जों गेलेनायफोरखौबो होयो ओमफ्राय जोङो थुनलाइ बादायनाय होयो जोङो माखासे जाहाथे गथ'फोरा बेयाव थुनलाइ बादायनानै बा बादायनायनि गेजेरजों बा बाथ्रा दानथेलायनायनि गेजेरजों जाहाथे माने बिसोरनि मोनसे बुंनो हानाय बा गुबुननि सिगाङाव रायज्लायनो हानाय जाहाथे बिसोरनि बेबायदि गोहोआ बाङो बा थुलुंगाखाङो बेफोरखौ लानानैनो जोङो बेफोरबायदि बादायलायनायखौ जोङो जौस्रांआव होयो आरो नोंथां बेबायदिनो फोजोबो जोङो
औ अब्ला अब्ला नोंथां जोंहा समाबो लावबाय औ जोंनि सावरायनांगौ बेे खिनिआवनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे नोंथां फोजोब गोजोनथों नोंथां